खोनादों न'
औ खोनादों दे बिदिब्ला जोङो दैमानि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै दिनै दैमानि गेजेरजों जों माबादिहै रैखा मोनदों आरो माबादि दैमाया जोंखौ सहाय खालामदों बिनि सोमोन्दै जोङो ग दा बे बे सिगाङावनो बे दैमानि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा
औ जोंनि बर' समाज बा जोंनि जायगायाव गोबां बिमाफोर दङ जेराव बे दैमाया गोबां जोंनि न'खरफोर जोंनि सुबुंफोरखौ गोबां हेफाजाब खालामो जिबायदिहै बे दैमायाव थांनानै दुगैनाय बा गाव गायनि जि सि जोम बेफोरखौ सुनाय आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बे दैमायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर फोर बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरबायदिखौ मोननो हायो आरो बिनि गेजेरजों बेयाव हमनानै बिखौ न'आवहायनानै लानानै फैनानै जाफैनाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ खौ बे दैमानि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो आरो थारैनो बे दैमाया गोबां सहाय खालामदों जोंनि बर' समाजाव न'खर फोरखौ न'खर खुंलांनायाव बियो जोबोर हेफाजाब खालामदों दा नोंथाङाबो बे दै मानि सोमोन्दै बुंनो हागोन?
औ हागोन। नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बे जे बाथ्रा बे नोंथाङा जि बाथ्रा बुंबाय बे एसे एखे बाथ्रा जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे दैमायाव थांनानै बे गावनि जि ओ गानखांनाय सि बेफोरखौ लानानै थांनानै सुहैयो आरो बियो हेफाजाब खालामदों आरो गोबां हि फोरखौ लानानै बे दैमायाव सुनानै ओमफ्राय मोजाङै फोराननानै लाबोयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरा मा खालामो सोरबा गावनि बोथिसे ओंखाम जानो थाखाय दैमायाव थांनानै सोरबा जाल लानानै ना हमहैयो। बेयो आरो ना सारहैयो बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बेबायदि दैमायाव थांनानै जाल सारनानै नाखौ लाबोनानै ओंखामजों बेखौ संना जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा अब्ला जों आं नोंथांखौ सोंनोसो सानबाय दा ओ जोंनि बर'फोरा माबोरैहै
बोरैहै
नाखौ हमो बेनि सायाव बुंनो हागोन ना?
बिनि सायाव बुंनो हागोनना औ जोंहा जोंनि खाथि खालाव गोबां बेबायदिनो दैमाफोर दङ जि दैमा फोराव दैमाफोराव गोबां बायदि बायदि रोखोमनि नाफोर जोङो मोननो हायो जेरैहाय ओ ना मागुर नास्राय ना बोथिया ना सिंगि बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खांख्राइ गांजेमा बेफोरबायदि गो बां मोननो हायो। जिफोरा जोंनि ओ मेगं जानायफोराव गोबां ओ गोथाव बा ओ जानो मोजां मोनना आइ बिबायदि गोबां दङ दा माबायदिहै बे नाफोरखौ हमनाय जायो होनो ब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि बर' समाजफोराव ना हमनाय हुदाया दङ दिनैबो दङ औ सोरबा सोरबा बे दैमानि नाखौ जे जे सा सारनायनि गेजेरजों हमो। आरो सोरबा सोरबा ओ थेनानै मोजांहै थेनानै बे नाखौ बा जें होसिगोन जें जेंखौ जि जायगायाव ना थाथावना बेफोरबायदि जायगायाव जेंखौ होनानै बे नाख खौ मोजाङै थेनानै गावगाइनि न'ख खरनि बा गावगायनि बाहागो बाहागिफोर बिथांमोनजों लोगोस से ज' जानानै बे नाखौ हमनाय जायो। आरो मोन जांहैनो जेब्ला हमो बेखौ हमनानै न'आव लाब होननानै लोगोसेयैनो बेखौ जानाय जायो दा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै हमनाय जायो आरो मोनसेबाव सोरबा सोरबा मोजांहै बेटारि बेटारिफोरजोंबो मोजांहै ओ नाखौ मोननो हायो चट होनायनि गेजेरजोंबो सोरबा सोरबा बेफोर बाय दि राहा लामाफोरखौबो लायो दा नों थाङाबो बे दैमायाव मा मा ओ बेबस्थाहै नाफोरखौ हमनो हायो। माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
औ नोंथाङा जि बुंलांबाय बेयो सैथो बाथ्रा जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि गावजों गाव लोगोसेयै ना हमनाय बेखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा दैमायाव थांनानै जि ना गुरना जेखाइ लानानै ना गुरनाय बेजोंबो ना गुरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नाखौ बेजों हमो आरो सोरबा जाल होथेनानै बान्दो होनानै बेबायदि ना हमनाय जों नु- मोनदों आरो सोरबा- सोरबा मेचिन लानानै दै सारग्रा मेचिन लानानै बान्दोखौ थेनानै दै सारनानै दैखौ फोराननानै ना हमनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नाफोरखौ हमबाय थादों बेबायदिनो अ ना हमनानै राहा लामा बेखौ जोङो नुनो मोनो दा अब्ला आं नोंथांखौसो सोंनो सानबाय दिनै जों दैखौ मानो लोङो आरो दैखौ जोङो मानो लोंनो नांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथां बुंनो हागोन ना?
औ नोंथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय दै-दैमानि सोमोन्दै माबायदिहै गोदो गोदायनिफ्रायनो हमबोदोंमोन माबायदिहै आइजोफोरा बे नाफोरखौ हमदोंमोन जाल होथेनानै आरो बेफोरो नंगौ आरो दिनैसिम बेखौ खालामदों आरो नोंथाङा दायो अ मोनसे सोंलुखौ सोंदों बेनो जादों जोङो दैखौ मानो लोंनो नांगौ जोंनि देहाया जि एसेग्राब दैुनि गोनांथि जों बेखौ मोनथि- खागौ दै गैयाब्लानो थांना थानो हागोन बे माब्लाबो जाया दैया थानायखाय- सो जोङो गोथाङै दङ'। आरो बे दैनि गेजेरजोंनो गोबां खामानि जोंनि जायगाफोराव जादों। बे दैमाफोरा थानायखायनो गोबां खामानिफोरा जादों। ना हमनायल' बा सि-जोम ओ सुनायल' नङा बा दु- गैनायल' नङा नाथाय बे दैमा फोर थानायखायनो गोबां खामानिफोराव जादों। जेरैहाय खेथि खालामनाय बा जिब जुनार नो दै लोंहोनाय बेफोराव जादों दा दैया जोंनि थाखाय जोबो र नंगौ गोनांथि आरो बे दैखौ जे-जे सेबां हायो बांसिननिख्रुइ बांसिन जेब्ला लों गोन जोंनि देहाफोरा मोजांहै थागोन। जायफोरा दैखौनो लोङा बिथांमोननि देहा फोरा मोजां जाया। दिनाव जिबायदिहै दै लोंनांगौ बिसांखौ लोङाब्ला देहाया मोजांहै माब्लाबाबो थानो हाया। बिनिखायनो दै- खौ जेसेबां हायो लोंनो नांगौ दा नोंथाङा माबा फोर बुंनो सानदों नामा? बे दैनिनो सोमोन्दै बे दैखौ माहा माहा बाहायनाय जायो? जोंनि थांनानै थानायाव जोंनि न'खरफोरा माहा माहा बाहायनाय ज जायो बे दैखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जे बुंलांबाय बियो सैथो बाथ्रा दिनै जोङो दैखौ बाहायो जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जिब हि सुनायल' नङा नाथाय बेफोर गासैखौबो थांना थानायनि थाखाय थाखाय जिब जुनारफोरनोबो लोंहोनाय जायो आरो दैखौ नांगौ जायो आरो मानसिनो दै गैयाब्ला मानसिनि मोदोमाव दै गैयाब्ला मानसिया थांना थानो हानाया गोब्राब बेनिखायनो मानसिनो दैखौ हदायबो सान फ्रोमबो नांगौ जायो बेनिखायनो दैया जोंनि थाखाय ओ मोनसे गोनांथार होननानै जों मोनथियो बेनिखायनो दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो दै खौ माहा माहा बाहायो होनोब्ला जों मिथियो जों मान नि देहानि थाखाय दैखौ नांगौ जायो आरो जिब जुनारनि थाखायबो दैखौ नांगौ जायो आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि ओ आबाद मावग्राफोरनि थाखायबो बे दैखौ नांगौ जायो बे दैनि गेजेरजोंसो आबादाबो मोजां जायो आरो बेनि गेजेरजोंसो मानसिफोरा जायफ्रा आबाद मावो बे खामानिखौबो मावनो हायो आरो दैया जोंखौ मा खालामो गोबां बिथिङावनो जोंखौ खालामो दै दिनै जों दै गैयाब्ला दिनै गावनि मोदोम देहाखौबो जोङो साखोन सिखोनै लानो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो दैनि गेजेरजोंसो मोजाङै दुगैनानै जोङो साफायै जानो हायो आरो दैयानो जोंखौ गासै बिथिङावबो जोंखौ मोजां खालामो बेनिखायनो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आं सानो आरो बे बेनिखायनो दैखौ जोंनो नांगौ आरो बेयो जोंनि थाखाय गोनांथार थार दा अब्ला जों आं नोंथांखौसो सोंनो सान सानबाय दिनै दैनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दं नामा
औ जोंहा बावैसो सिगां जोङो सावराय खांदोंमोन नोंथाङा गोबां बाथ बाथ्राफोरखौ बुंलांदों जे दैया माने जोग्राब गोनांथि जोंनि खाथि खाला जोंनि समाजाव जोंनि जायगा फोराव गोबां ओ दैमाफोरखौ जोङो मोननो हायो नाथाय बे दैमानिफ्राय जोंनि न'खरफोरा बा जोंनि
औ
जायगानि सुबुंफोरा बे दैमानि दैखौ लोंनाय जाया मानोना बे दैया लोंजाथावना नङा जोंहा गावबा गाव न'खरफोराव ओ गावबा गाव दैखरफोर बनायनानै लानाय जायो आरो बि दै न'खरफोरनिफ्रायसो बार दंखल बा सोरबा सोरबा दोनैनि मुगायाव मटर कारेन्टजों होनानै बे दैखौ ओ लानाय जायो आरो खौ मोजांहै फिल्टार खालामनानै बिखो फुदुंनानै न' न'आव लोंनाय जायो। दा थिग बेबायद दिनो गावबा गाव दोनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला साफ्रोमहाबो गावबा गाव न'आवनो ओ बे दैखौ मोननो हानाय जाबाय गोदोनि दिनावब्ला उम दैमाखौ गोबां बाहायनाय जायोमोन सि सुनाय दु दुगैनाय नाथाय दोनैनि दिनाव बिखो बाहायनाय जालिया। दा जोङो सावरायबाय लैथोमानि सोमोन्दै ओ दैमानिस सोमोन्दै बा दैनि सोमोन्दै औ आं बेसेखोनो बुंनानै दोनथ'नो सानदों।
औ हामबायसै। नोंथाङा जि बुंबाय बे सैथो बाथ्रा नोंथांदो रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों हामबायसै।